हेल' अ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों ओं खोनादो दे ओ खोनादो दे
औ नोंथाङा बुंलाय नोंथाङा मा खालामदों?
आङो ओ सानसुनि ओंखाम ओंख्रि जगार बानायदो आरो मानो होनबा सानसु जाबायना बार'था जाबाय
नोंथाङा ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि जगार लादो होमबा
उम ओंखाम ओंख्रि ज
ओमफ्राय अ ओरैनो मा ओंख्रि संदों नोंथां
माबा इस्कस सो माबा संदो बयलार संदो
औ गोथाव जायोना?
इस्कस मैगंआ
गोथाव जायो ना ओखायनोथ'
इस्कस मैगंखौ मिथिया होमबा नोंथाङा गोथाव जायो। दालि गरनैसो गारनानै होनांगौ दालि गरनैसो गानना होयोबा गोथाव जायो आरो मानो होनोबा दालिया मोजां बुस्थु नालाय
ओमफ्राय
आरो बयलार बेदराथ' मेजेम थाखायो
उम ओमफ्राय नोंथांङा खोनादोंना?
अ
हेल' ओमफाय नोंथाङा बुंदो बुंदो जेनेबा नोंथाङा मा होनो न'खराव मा मा लायो नोंस्रा न'खराव मा मा फियो?
आङो आं जोंहा न'खराव आङो बुहुद जुनाद फियो आरो मानो होनबा आं सैमखोबो मोजां मोनो सैमाबो फिदो सैमायाबो मासे दंङो ओमफ्राय आरो अमाबो दंङो अमाया दसथा दं।
उम
ओ बिमा मानै खासि माथाम बेनिफ्राय आरो अवानबो ला ङो आरों ओमफ्राय आरो दा बुन्दि फिसा फिसा जोख्लि फिसा फिसा लाखिनाय जादों आरो। इजों गासैजों दसथा दं आरो अमाया।
हुहुम
मानो होनोबा अमाजों आरो साख्रि बाख्रि गैया नालाय अमाजोंनो ओ थाइसे थाइनै बुथुमनानै माबानानै जिखिनि लाब थालांङो बेखो इदिनो आखाइायाव थालांनाय जायो आरो।
ओमफाय ओरैनो मा होयो?
होनायाथ' आं सम सम लानानै हेलौ खोनाद'?
खोनादों दे बुं खोनादो खोनादो बुं
थ' सम सम सम सम आंङो सेरेबबो सावो आरो। मानो होनोब्ला सेरेबखौ अमानो अ अफ्रिखौ जि ओंखारो
उम
अमानो होयो आरो मानो होनबा सेरेपखौ माब्लाबा आं हाथाय बुयो नालाय हाथायाव ओरैनो लोंना आग्लायनायखो बाजारफोराव फानहैयो आरो। खोना दो?
ओमफ्राय खोनादों ओं ओमफ्राय ओ बोरि बोरि सामलायगासिनो जेनेबाय इमान बुरजा जुनारफोरखो
जेनेबा बिदिनो आंङो इदिनो माबा माबि मैगं गारलाबायनाय हाथ थायाव थांनानै मैगं गारलाबायनायखौ दाम खम लाना फैनानै रुना होयो आरो बाजाराव आंङो बै ना बेफारिफ्रा ओ ना बेफारिफोरा ना साया सायनानै हरा होमबा दालाय
उम
ना सायना हरनाय बिगुर खिखौ आंङो बाल्थिं गंसे लांनानै बुथुमनानै लाबनाय जायो आरो। ओमफाय बुथुमना लाबनानै आंङो बै ना खिफोर होलाबनानै न'आव माइरं सेरसे बा सेरनै होनानै रुनानै होयो आरो रुनानै आं ओरैनो मैगं आग्लाय फिग्लायखो सोरनिबा सोरनिबा लाना फैयो लाना फैनानै बिजोंनो ना खिजोंनो रुफानानै होयो आरो गुन्दैजों लगायनानै
मोजां जाबाय हा जेनेबा गुन्दैयाबो बारा बुरजा थांला
औ ओमफ्राय अफ्रिबो थागोन थायो नालाय बिदिनो आं मालाबा सम लानानै सेरेबबो सावनाय जायो बे सेरेपखौबो आंबो एसे एनै लोंङो ओमफ्राय सोरबाफोर फैयोबा आलासि उलासि फैयोबा होनाय जायो आरो। बिदिनो बिदिनो सोलिना दं आरो। मानो होनोबा ओ थाइसे थाइनै बुथुमो जियोबो इनिफ्राय आरो बिदिनो आदारखौ बिजोंनो बायो।
उम
बायनानै इदिनो लगायना होलायबाय ओमफाय बे अमा फानोबा जुदि ओ बुरजा मोननाय बायदि मोनसै आरो जेनेबा आखाइनि फैसा थांनाय बायदिखो थांनाय मोनला गुन्दै बायनाय मानायाव जेनेबा अमा फानोबा जुदि जों फैसाखो बुरजा मोननाय बाय दि जाहैबाय बिदि आरो लाबा बेयावनो अमायाव थाहैनाय जायो।
अ माने फैसाखौ सोस'ना दोननाय बायदि जाबाय जेनेबा बेंकआव दोन
ओ थिखनना दोननाय बेंकआव दोननाय बायदि जाहैबाय अमाखौ लायोबा जुदि
माने ओ न'खराव बिदि जाना आग्लायनायफोराबो ओरैनो लखााखांला जानाया
अ ओहो थांला मानसिया संसारखो जायोबा जुदि बुद्धिखौ रोंनांखागोनखा जेनेबा आयदा बाहायनानै
ओ माबोरै मा खालामनाय मोजां जागोन? उम आमफ्राय मा खालामबा मोजां जागोन जेनेबा इफोरखौ नायखानांगोन।
अ हिन्जाव माहारि जानानै बुद्धिखो साजायनानै जायाबा अबावथ' जाबावगोन।
उम
खायसे हिनजावफोरा रोंङा बिदिनो ओ हौवानिखौ हौवाखौल' नेनानै थाबाय थायो मा लाबोयो मा लाबोआ हौवा खौल' नेनानै जनानै थाबाय थायो ओंख्रि ओंखामखौबो जगार खालामना जानो रोंङा। खायसे हिनजावफोरा दानि जुगाव नुवाखै होनबा? सानै साथाम हुवा बिदिनो खारलांनो हमबाय।
मबाइल बायदिसिनाफोरावनो नुया नुवा होमबा? जेनेबा साथाम साब्रै हौवा खारलांनानै जनो
उम ओमफ्राय नोंथांङा मा बुंनो सानो जेनेबा इफोरबायदि मानसिखो खोनादो
उम ओ बिदिखो आंङो मोजां मोना थारमाने। मानो होनोबा संसार जादोबा जुदि सासेल'सो हाबा सासेल'सो ओ जेनेबा खनसेल'सो हाबा जानांगौ खनसेल'सो हरदो भगबाना बिदि साथाम साब्रैजो हाबा जानोथ' हराखैना जेनेबा गथ' गथाय गोनाङानो खारनानै थाङो बिदिखो आं थारमाने मोजां मोना थारमाने। जादोबा बिहाव बिखुनजोखौ सिबिनानै जा हौवाखौ सिबिनानै जा बिदिबासो संसारा आलो गोजोन जायो। मानो होनोबा हौवानि बुंनायखौबो बिहाव बिखुनजोनि बुंनायखौबो धर्ज हमनानै थानो हानांगौ आरो ओमबासो नोङो बिहावजोबो अनजागोन बिखुनजोबो अनजागोन फिसाइजोंबो अनजागोन जाय जाय हिनजावफोरा आरो इदि बिहाव बिखुनजो बुंनाय ओ हौवा बुंनाय बाथ्राफोरखौ गनायनानै लानो हाया बे हिनजावा सहायनाबो थानो हाया। बे हिनजावनो साथाम साब्रै हिनजाव जयो हौवा जयो आरो।
उम ओमफ्राय नोंथांङा बेफोरबायदि नु-नुखाबाय नामा जेनेबा सिगांङावनो?
सिगांङावनो नुयो जों गामि जोंनि खाथियावनो जादों आरो। मानो होनोबा बै हिन्जावा ओ हौवाया दं हौवा दंखायो आरो गथ'बो गारना बिदि सानै बेनिफाय आरो जोंहानिनो जायो जेनेबा बे हिन्जावा आरो हेलौ
औ खोनादो दे ओमफाय इफोरखो दा दोनथ'दो नोंथां नोंथाङा बुं जेनेबा जों जोङो जेनेबा माबायसा मोजां जानो हागोन लाइफ आव बेखौ बुंलांदो
उम जों बिदिनो मोजां जानांसिगोन इदिनो संसारखौ जाबाय जेला जोङो इदिनो बायदिसिना मावनानै जानांसिगोन।
ओम ओमफ्राय जेनेबा जों आखाइनि
आखाइनि खामानि माने हिन्जावफोरा ओ दे बुं
आखाइनि खामानिखौ जेनेबा जों माबोरै मोजां खालामलांनो हागोन बेफोरखौ नोंथाङा बुंना हो दे
उम आखाइनि खामानिखो जेनेबा ओ न'खराव ओ संसार जायोबा जुदि आखाइनि खो उम हिनजावफोरा मावखानांखागोन बे खामानिखो नों सोरांनायनिफ्रायनो फार्स्टावनो सिला सिबग्रोखानांगोन। थोरसि लथाया सुनांगोन। इनिफ्राय फुंनि नास्ता बानायनांगोन इनिफ्राय आरो फुंनि नास्टा बानायखांनायनि उनाव आरो ओंखाम जानायनि जगार बानायनांसिगोन ओ बिदिनो भाजा बायदिसिना ओंखाम संनांसिगोन बिदिनो आरो मावनानै जानायालाय। संसारा संसारा बिदिनो जानाङा ओमबा
औ जानांगोन ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा जिब जुनार दाउ दाउमा दाउसाफोरबो लायो होनदों नोंथाङा जेनेबा ओ आं डाइरेक सोंनोसै नोंथाङा दाउखो
उम
जेनेबा बे फालांगि खालाम
दाउखो जेनेबा नों आङो इदिनो सम लाना सहाय होयो आरो दाउफोराबो मानो होनबा फैसा गैया जादोबा थाव संख्रि जानोनो फानब्रब नांगौ जाहैयो बिदि आरो
उम दाथ' ओरैनो
थाव संख्रि दाउनि दामाथ' दा उम दा दाख्लै बावैसो साराय सारिस' थांदोंमोन दा आरो सारिस' थांदो आरो मानो होमबा आप दाउन जाबाय थायो आरो दाउनि दामा दा माइ गायनाय दिन नालाय एसे हेल'
किल' सेरसेआव
सेरसेयाव
सेरसेयावनो सारि सारिस मानि
सारि सारि स'
बया दाम दसं ओमबा
दाम दङो
ओम ओमफ्राय नोंथांआ जेनोबा दाउ खासि खामनायखौ मिथिगोन ना नोंथांआ
नोंथांआ खामदो ना खामाखै नोंथांनाव दंना गैया हेलौ हेलौ नो गे